खोनादोंना नों
खोन औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांना खबरा बोरै
औ थिगानो दङ बरथमानानो मोजां
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
दं बरथमान आं दा जिरायना दंथ'यो ओरैनो
अ नों थाङा ओ दायो फ्रि दङ ना
औ औ दङ दङ रायलाय जायो
आङो नोंथाङा फ्रि दङब्ला आङो नोंथांजोंहाय ओ फिथाइ सामथाइनि बागै एसे सावरायनो होननानैहा सानदोंमोन आरो नोंथांजों सावरायजागोन ना?
नों औ सावरायजागोन आं दंङ नै फ्रियानो दं
औ औ ओ जोङो फिथाइ सामथाइ होनबाथ' जोङो मिनथिनो मोनो ना जोङो फिथाइ सामथाइखौ जाबोला जोङो जोंनि देहायाव गोबां प्रटिन्स मोनो भिटामिन्स मोनो नङा होमबा ओ बिनिखायनो जोङो माने फिथाइ सामथाइखौ जानो नांगौ आरो ओमफ्राय आरो लोगोसे दाथ' गरम बोथोर ना जेनेबा गरम बोथोरजों लोगोसे दायो जो जोङो गोबां बोथोरनि फिथाइफोरखौ मोननो हागोन जेरैहाय थाइजौ फिथाइ तोरबुज फिथाइ ओ सोमफ्राम लोगोसे इदिनो नारें नारें लेबु बेफोरखौ जोङो दायो मोननो हागोन नङा होमबा औ औ आरो जोङो बेबायदिनो बोथोरनि फिथाइफोरखौ जानानैहाय जोङो इन्जय खालामनो नांगौ आरो रो
नंगौ नंगौ औ औ
आमफ्राय आरो लोगोसे बेफोरबादि फिथाइ सामथाइखौ जायोबोला जोंनि हेल्थआबो मोजां थायो देहा देहायारि सावस्रिखौ जोङो मोजाङै लाखिनो हायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ
जेरैहाय जोङो बे दखाननि ओ जाग्रा मुवा जेरैहाय ओ बारगार पिज्जा आरो इदि साव आरो ममस ओम फ्राय इदि चिप्सफोरखौ जों जायालासिनो मानो गरमावहाय जों मानो ओ बेफोरबायदि फिथाइ सामथाय सुमफ्राम आरो आरोथ' जोङो दायोथ' जों मिथिखायोना दायोथ' गरम जाबाय आरो जोङो लामा सामाफोराव आरो गोबां फिथाइ सामथाइनि इदि साद बनायनाय जोङो मोनोना जों मिथिखायोना।
नंगौ नंगौ।
औ जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो बायनानै जानांगौ आरो ओमफफ्राय जोङो बेफोरखौ माने जास्लायस्लाय बेबायदि फिथाइ सामथायाइखौ जानाया मोजां आरो जोंनि देहानि थाखाय।
नंगौ नंगौ।
औ ओमफ्राय नोंथाङा फिथाइ सामथाइनि मादाव मबे फिथाइ सामथायाइखौ जानो मोजां मोनसिनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
दाथ' बुंनो थाङोबथ' थाइजौ आरो लेसु नङबा नैबे समाव जों बांसिन दा न समाव बिखौुं गोसोखाङो आरो जेनेखा गरम। जेरै थाइजौ थाइजौनिबो। थायजौ। ओमफ्राय दा जेना तरमुस बेफोर बांसिन जानाय जायो नैबे समाव आरो बिदिनो दालिमफोरखौ जायो जानायालाय दालिम बा बिद्रुद बेफोरबो एसे देहान्थाखाय बि नङा ओमबा?
औ औ बियो जोंखौ दालिमाहाय जोंनि बे थै नांगौ जानायावहाय थैखौ माने थै होनायाव हेफाजाब खालामो आरो दालिम फिथाइयाहाय जोंखौ।
औ औ औ।
औ आरो लोगोसे जोङो गरमावहाय नारें लेबुफोरखौहाय सरबत बानायनानैबो लोंजायो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ अ जों बेखौथ' जेनेर लोंनो जायो सब नारें लेबुआथ' बिराद मोजां।
औ औ नंगौ नंगौ। जोङो बेनिफ्राय भिटामिन सिखौबो जोङो मोननो हायो ना नारें लेबुनिफ्राय औ जायनि थाखाय जोंनि स्किना स्किननि थाखाय मोजां। नङा होमबा?
अ अ स्किनआबो ग्ल' जायोसो।
औ औ आरो आरो जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ जानांगौ आरो जेसां माने हायो एसां जानांगौ आरो।
औ जोंनि हेल्थनि थाखाय बिराद मोजां बेफोर नङा होमबा हेमग्लबि माने अकल हेमग्लबिल' नङा बेयो जोंनि देहानि थाखाय फिट फेट लाखिनो थाखाय। फिथाइ सामथायनिफ्राय गोबां प्र थिन मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ औ। आरो नोंथाङा गोखै फिथाइखौ जानो मोजां मोनो ना गोदै फिथाइखौ जानो मोजां मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
आंथ' गोदै मान एक्सुलि आङो फिथाइफोर होननायखौनो मोजां मोनो जेनेबा संफ्राम थाबाय। बा नारें नारें जुमरा नारें निमबु लेसि बिदिनो थाइजौ खान्थाल,
औ दाथ' उम उम दाथ' खान्थालनि सिजोन खान्थालखौथ' जानांसिगोन नोंथाङा जाबायना जायाखै खान्थालखौ?
खानथाल जाबाय आं दा बर्थमान जादो सिजोनाव मोनो जों
औ आरो जोङो खा खान्थाल बेगरखौबो ओंख्रि बनायनानै जाजायो जेरैहाय बाथेनबो बनायना जाजायो। मैथादोंबो लगायनानै जाजा यो नङा होमबा?
नंगौ-नंगौ-नंगौ।
औ आरो आरो जोङो न'नि थाइजौ फिथाइफोरखौहाय जेनेबा न'आव थानाय बुस्थुफोरखौथ' जोङो जेनेबा बारा जानो गोसो जाया नङा होमबा न'वाव थाबोला? औ गारलाबायनो गोसो जायो बेनिखायनो जोङो न'नि बुस फोरखौ माने माने इदिनो लस खालामा लासेनो जोङो माने जुसबो बरायनानै लोंजायो गरमावहाय नङा होमबा न'वावनो बायस्लायस्लाय दखाननि माजा जुस, बा लेमन जुस फो जोङो बायस्लायस्लाय जोङो न'वावनो नों माने जुमइ फननानै लोंजायो आरो। ओ।
ओम मानो होनबा बेखौ जोङो एसे फिस्थाय होनबाथाय जोङो जेनेबा कमन थाइजौ खान्थाल थाखायी नबाथाय बेखौ जों एसे एक्सुेलि बिजसनिस हिसाबै लाजायो नामा नङा होमबा।
औ लाजायो औ औ औ।
जेनेबा जोङो न'आव फाननै गायो बिनि जायगायाव जों दस दाल गायोबा। दस दाल गायोबा ओमबाना बेयो बांद्राय थायो। बिनिखौथ' जों एसे फैसाबो आरजिनो हायो न'खरावबो जों सोलिनो हाबाय जानो।
औ नां औ नां
नेमबु होनबाथ' जों नेमबुनि बे आसारबोबानायनो हायो नङा होनबा?
औ नों
थाइजौ निफ्राय आसा आसारबो बानाय हायो लेबुनिफराय आसारबो बानायनो हायो नों गावबो जाबाय लोगोसे नों एसे कमारसियेल हिसाबै नों एसे बाहायनोबो हाबाय फैसाबो एसे यारनिं जाबाय नङा होनबा बिनिफ्राय।
औ औ दानि जुगावथ' गोबां दानि जुगावथ' जेनेबा आथिखालनि जुगावथ' गोबां लेमोननि माने बागानफोर बनायो नङा होमबा? थरमुस बागान औ बेबायदिनो जोंबो माने न'आवहाय गायना लानानैहाय बाजार फोराव फालांगि खालामबोला जोङो जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो हानायनि राहा लामाफोरा ओंखारलाङो आरो।
नंगौ नंगौ औ ओंखारलाङो बिदिनो। दाथ' बरथमान थाइजौआथ' बिराद ट्रेन्दिंआवनो दं नङा होमबा? थायजौ आरो थरमुस नैबे समावथ जाबायदि गरम ना। गरमनि बोथोराव कमन निमबु जुइ आथ' कमनखा।
औ औ नंगौ।
औ बेखौथ माने गरम बोथोरावथ बिराद मोजाङै सोलियो बे निम्बुआ। थि। जोंना खालि थि होनबा जोंथ मिथिगौ जोंना खालि तेजपुरियालि सि होननाय दोङो। जेरावनाखि थाइसेयावनो आसि माने दाइनजि दाइनजि रां गाहाम थायसे थायसे माबायावनो लिथियावनो जानाबो मोजां नाङो इसोरो एक्सुलि अर्गेनिक बेफोरो जानो नांगौ।
उम उम उम
जोंनि नआवनो मोनो बेफोरखौ नङा होमबा जों जुदि गुबुन रायजोनिफ्राय बायना जाब्ला बेफोरथ माने राखायनिक हासार होननानै बानायनाय गोजा जोंनि जेखिनि जों नआव मोनो बा तेजपुरि लेसु होनना बुङो तेजपु राव बानायनाय लेसु बेथ इन्टारनेसनेल मार्केटआव बिराद मोजां। बि माने बिराद ओ भेलुएवोल माने बियो। बिराद
नंगौ। औ जोङो जोंनि नआव माने लिसुफोरनि बागान -खौ बानायनानै जोङो फालांगिबो खालामनो हायो नङा होमबा?
औ औ फालांगि फालांगिबो खालामनो हायो जोङो बेखौ।
औ औ लोगोसे जोङो जोंनि नखरनि मानसिफोराबो मोनजाबाय लिसुखौ जोङो बायलायलायनांला आरो। नङा होमबा? औ आरो जोङो औ आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जेरैहाय माने जलफाय फिथाइफोर फोरखौ जोङो आचार बनायनानैहाय जोङो फालांगिबो खालामनो हायो नङा होमबा?
हायो हायो हायो। जलफायाबथ' बिराद मोजां बियो स्किननि थाखाय एबा केट सेफ थाखाय हाथाइनि थाखाय खानायफोर बिराद मोजां बियो। जल
औ उम उम उम औ आमलुखियाथ' जोबोर मोज जां उम।
बिनि भेलुआथ' बिराद मोजां। जों मोनथि जोबाथ' बेनि बिलुखौ खिनथु बिराद भेलुबोल बेयो
उम उम उम बिनिखायनो माने फिथाइ सामथायाइया जोबोद माने इम्पर्टेन्सआ आरोना जोंनि लाइफआवहाय दायो माने आरो गोबां जो ङो माने आरो ओ जेनेबा जोङो बाजारफोराव फाननाय बेफोरबायदिखौ जोङो बायना जायोबोला गोबां केमिकेल होनाय बा दावाय होनाय बेफोरबायदिखौसो जोङो मोनो होनबा मोना होनबा?
नंगौ नंगौ नंगौ
औ बिनिखायनो जोङो माने न'फोराव गायनानै लानानैहा जानायफोरा मोजां होननानै आं सानो आरो
नंगौ नंगौ
उम उम उम
औ औ औ औ औ औ औ ओ
नारें निम्बु बेफोरथ' न'आव थाखायो नङा होनबा कमनथार बेफोरखौ औ बेफोरखौ जोङो गायनायल'जों नङा जों गावबो जानांगौ नङा होमबा? गावनि देहानि थाखाय बिराद माने भेलुबोल बियो माने बिराद मा होनना बुङो बेखौ बिराद मुलाम्फा देहानि थाखाय उम बिराद देहायाव बिराद माने सापर्ट खालामो बि फिथाइया
उम उम
थिगानो नोंथाङा आंनो जाखिनि खोथा फोरमायदों नोंथांनिफ्रायबो आं एसे मोनथिनो मोनबाय
औ औ आरो ओ उम उम आरो ओ नोंथांनि न'आव मा मा माने दंफांनि बा बिफांनि फिथाइफोर दङ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
दा बर्थमान जोंहा न'आवहाय बिदिनो ओ नारें जुमब्रा दङ थायसुरि दङ थाइजौ खान्थाल लेचि बेफोर दङ
अ अ अ जोबोद ओ जोबोद मोजां मोजां मोजां फिथाइ दङ माने नोंथांनि न'आव जेरै जेफोर फिथाइफोरखौ जानानैहाय जोंनि देहायाव माने माने मुलाम्फा मोनगोन बेफोरबायदि फिथाइफोरानो दङ आरो नोंथांमोननि न'आवहाय
औ औ बेखौनो उम बेखौनो जों जायो दङ बरथमान निम्बु नारि निम्बुबो दङ
औ औ औ ओम ओम बेफोर फिथाइफोराथ' जोबोर मोजां आरो लोगोसे सिलिखा फिथाइाबो जोबोर मोजां नङा होनबा?
औ औ सिलिखा फिथाइ बिफांबो दङ सिलिखाबो दङ ओमफ्राय जाम जाम दं फंबो दङ' उनाव दाथ' आरो दाथ' बुंनो थाङोब्ला खोथाजों खोथा जामनि जाम जानाय दिन फैलायबाय नङा होमबा?
औ नंगौ
जोबोद
दे बि बिदिबालाय नोंथां जोंहा समाबो जाबाय ओ ओ
मोजां सावरायलायसै नङा होमबा?
औ औ दे गोजोनथोंसै नोंथां औ